खोनादों
नोंथाङा?
औ खोनादों आंबो खोनादों औ ओमफ्राय नोंथाङा मोजाङैनो दं ना? औ खोनागासिनो आं नोंथां।
औ औ खोनादों दे आं औ दङ मोजाङैनो।
अ आङो ओ मोन
दा मानि सायाव सावरायनो सानो नोंथां?
औ आं मोनसे टपिकनि सायाव ओ माने सावरायनो होननानै नोंनाव हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा ओ फ्रियावनो दंना?
औ
औ मान औ माने ओ जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ फोरबो जे बैसागु फोरबो ओ बिनि बागै नोंजों ओ सावरायनो होननानैसो हरदोंमोन आं नोंथां। जोङो ओ बैसागु
थाङा आंजों बे टपिकखौ दानि एसे सावरायखांबाय नामा?
हा
नोंथाङा आंजों बे दानि बेखौनो सावरायखांबाय एसे एसे
नोंथांजोंथ' सावरायदोंमोन थारमाने बे नोंनिजोंसो सावरायदों आंनिफ्राय लाङाखै नालाय
अ सावराय जागोन
अ नो
हेलौ